औ औ औ औ खानादों
ए
औ
ए ओरैनो
खोनाबायना
नोंसिनि गा गामि गा ओ गामि ओनसोलथ' ओरैनो माबायदि लामा दालां हान्था मेलाफ्रा माबायदि सोलिनानै दङ
दा लामा लामाया माने दालांङा थिगैनो दं लामाया एसे दालांफ्राथ' थिगैनो दं लामाफ्रा एसे गाज्रियैनो दंथ'यो आरो
उ
खोनादों ना
जोंनिफ्राया एसे सोलायसिनोबानाना थेवबो
सोलायनायाथ' एसे सोलायबाय
फ्राय
जेनेबा दालांफ्राबो फैजोब जा फैबाय सेंग्रेबेल फैबाय जेनेबा औ पाखायाथ' मेन मेनाथ' फाखानो जागोन जेनेबा गामि सिंङाव हाबनाया जेनेबा सिं ग्रेबेल जाबाय आरो खोनादों ना हेल' हेल नोंथां हेलौ खोनादों ना?
सें ग्रेबेल खस्थ' जोंब खस्थ' जाथारो नामा ओरैनो गामिफ्राव दै बाना फोर जायो नामा आरो सिं गेबेल खानाफोरोलायनाय नोसिना गामिआ हाजोनिफ्राय खुरखाव खुरसि माने फैला बायो नामानायसो। ओरैनो खिन्थादो एसे फोरमायना होदो।
जोंनियाव बेबादि गैला। बेबादि गैया औ खोनादों खोनादों। जोंनियाव दा बिदि गैला आरो। जेनेबा हेल' खोनादों ना? हेल' थाब था थाबथाजोब्बाय।
ओरैनो फोरमाना होदै। दैया आ गामि ओनसोलफोराव
माने जोंनिया सिंग्रेबेल दं आरो दै थाला दैया एसे खम जाबाय थानाया सिगां समाव थायो आरो बे सिंग्रेबेल गारै समाव आरो दैफ्रा थायोमोन।
आ हाजोनिफ्राय फैनाय गावखुंग